औ नोंथां मा खालामदों नोंथां
आङो दायो ओरैनो दंथयो
नोंथाङा दायो फ्रियैनो दंना
औ दंङ
अब्ला जा जागायजेनसै टपिकखौ माने सिगां गोदोनि समनिफ्राय आथिखाल मुगायाव जेनेबा मा मा सोलायै बोनोमोन मा मा सोलायबोखो जेनेबा मा नोंनि नुनायाव मा मा सोलायनायखौ नों नुोन मोनदों बे बेनि बागै नोंथाङा फोरमायना खोन्थानो हागोन नामा
औ बुंनो थाङोबफोरा गोनि गोदोनि जुगनिफ्राय दा दासिमाव जोबोद सोलायनायखौ जोङो बुंनो हायो होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समावहाय थानो थाखाय न' बां गैयामोन हाग्रा बं बग्रियावनो थानानै मैहुर खालामनानै जानायखौ जोङो खोनानो मोनबोदों आरो आ बिब्दिनो हाग्रा बंग्रायावनो मैहुर खालामनानै बिब्दिनो थालाबायनानै थायोमोन ओ ना ओ लासै लासै साननो हनो एसे बुजिनो हानाय जानायलाय जोङो ओ गाव गावनि लाजिनायखौ फानथेनो थाखायबो जोङो जि दिरुन नानै गाननो रोंबाय ओ न' बां लुनानै मा औवाफोरजोंनो न'ख खौ लुनानै बा थुरि बा खासि हाग्राफोरखौहाय दाननानै बेफोरजोंनो न' लुनानै थाला बायोमोन। आरो बेनिफ्राय जोङो ओ न'फोरखौहाय मोजां नुनायनि थाखाय ओ हाजोंहायो ले नानै साफा खालामनानै लाबोनो रोंबाय मोजांनिफ्राय मोजां ओ बिनिफ्राय जोङो संनाय खावनायफोराबो बे दिनो आबाद मावनानै जाबोनो रोंनायनिफ्राय रोंबोबाय ओ बिब्दिनो मोसौ मोसा जिब जुनार अमा दाउ हांसो बेफोरबायदि बोरमा बेफोरखौहाय जोङो फिनायखौ नुबोबाय ओ बिनिफ्राय जोङो ओ हा माब्लाबा म माबा मोनसे हाबा हुखा बा सावरि बादालि बेफोरावहाय जानो थाखाय जोङो ओ दाउ अमा बेफोर फिसिनायखौबो जोङो नुनो मोनबोसै ओ जोङो बिब्दिनो आलासिफोर फैयोब्ला जानो थाखाय जोङो न'आवहाय दाउ फिनायखौ नुबोबाय ओ बिब्दिनो लासै लासै रां खामायनो रोंबोबाय बिब्दि नि अनगायैबो जोंहा गोबां आबाद मावनानै आबादनि दारैनो जोङो ओ ओ रां खामायनानै जोङो मो मोजां मोजां मुवा बेसे फसाद बायनानै ओ संनो खावनो ओ बासन बुथ बथन बायनानै जोङो मोजां मोजां जानाय लोंनाय फिथाइ सामथाइ मोजांनिफ्राय मोजां जोङो नुबोनो मोनबाय आरो बेनिफ्राय जोङो ओ दानि जुगावथ' जोङो बुंनो थाङोब्ला फ्रायानो रावनियावबो औवानि न' आरो खासि माबानि खासि हाग्रानि न'खौ जोङो नुनो मोनला। ओमफ्रायानो दानि जुगावहायसि इसि इटानि न' जोङो ओ गिदिर गिदिर न' लुनानै थानाय खौ जोङो नुनो मोनबाय ओ बिब्दिनो ओ हाजिराफोरखौबो दाना फैसा रां खामायनो थाखाय गोरलैयैनो राहा मोननाय जाबाय ओ बिब्दिनो जोङो मालायफोरनाव बा बेलेगफोरनाव हाजिराफोर बायदिसिना खामायनानै जों रां खामायनानै ओ मोजांनिफ्राय मोजां गाव गावनि न'खरावहाय नांगौ मुवा बेसादफोरखौहाय बायनानै बा बानायनानै लास सै जोङो ओ गाव गावनो बानायनो रोङोब्लाथ' बायलायनाङा नङा होनब्ला ओ सिना चियार टेबोल ओ बेफोरनो आलना बेफोरखौहाय जोङो गाव गावनो बानायनानै लानो हायो आरो। माने रां रुफा गारालासेनो नोङो सोलोंनानै बेफोरखौहायो न'आवनो बानायनानै आरामसे लानो हा। हायो ओ बिब्दिनो जोङो ओ बेफोरबायदि बानायनानैबो फानहरनानै रां खामायनो हायो। बिब्दिनो जोङो गोदोनिफ्राय दासिम सोलायनायनिफ्राय सोलायबोबाय। ओ लेखा फरा गोरों जानानै जोङो साख्रि बाख्रि नागिरनानै सोरबा सोरबा फोरोंगिरि सोरबा सोरबा नार्स आरो सोरबा डक्टर सोरबा पायलट सोरबा पुलिस आर्मि बेफोरबायदि जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनसै। सै दानि जुगाव। बिबदिनो जोङो गोरों गोरा जानानै जोबोद गाव गावनि न'खरखौबो बा माखासे सुबुंफोरा गाव गावनि सोरगिदिं गिला थानाय सोरबा मा जादों माबायदि आखलनि बा सोरबा गाज्रि आखलनि मानसिफोर दं नामा बेफोरखौ फोसाबनो थाखायबो जोंनि माबायावहाय समाजावहाय थासै। बिब्दिनो जोङो मोजां आखल आखुनिबो जानांगौ। बिब्दिनो जोङो गोदोनिफ्राय दिनैसिम जोबोद मोजांनिफ्राय मोजाङाव जौगाबोगासिनो आरो बिदिब्ला नोंथांखौबो बिनि बारै फंनैसो फोरमायलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
औ बिदिनो सिगां समनिफ्राय आथिखाल मुगायाव गोबां सोलायबोनायखौ नुबोनो मोनदों। सिगां समावथ' थांलाय फैलाय बुङोब्ला हान्था मेला खालामनायाव गिबियावनो माने बे जेंनाखौ नुनो मोनो। मोननाय जादोंमोन। माने सिगां समावथ' गारि मथर गैयामोन। बे समावथ' गारि मथर गैयियाव बिदिनो मोसौ गारि गराय गारि बेफोरजोंसो थांलाय फैलाय खालामनायखौ नुनो मोनोमोन। ओमफ्राय नाथाय आथिखालाव आथिखालनि मुगायाव जौगानाय जौगानायनिफ्राय जौगालांनायखौ जों नुबो नुबोनायखौ नुनो मोनदों। आथिखाल समाव माने गारि मथर गोबां गारि मथर ओंखारनायखौ जों नुनो मोनबाय। सिगां समाव जा गराय गारि एबा मोसौ गारिफोरजों मोनसे जायगायाव दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनांगौआ माने गोबाव सम नि गोनांथि नांगौ जायोमोन। आरो ओमफ्राय बिदिनो आथिखालाव मानि गारि मथर ओंखार लोगो लोगो माने बेयाव जे जायगायाव सहैनांगौ बेयाव गोबाव सम लायालासिनो मानिे दसे समनि गेजेरावनो सहैनायखौ जों नुनो मोननाय जाबाय। ओमफ्राय लोगोसे बिदिनो गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोरनि फारसेबो गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोन्दों। सिगां समाव गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला गाननाय जोमनाय गुदुं सिफोर बेफोरखौ दिहुनन्नानै लानो रोङामोन। नाथाय आथिखालाव बिदिनो गोबां जिफोर गोदान गोदान नुफेरै जिफोर बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जाबाय। गुदुं गुदुं बिदिनो लोगोसे बिदिनो खौरां जेनबा खौरां दैथायनो थाखाय जेनेबा खबर लालायनो जेनेबा दाबसे जायगानि ओमफ्राय गुबुन दाबसे जायगा गोजान गोजान जेनेबा खबर लालायनो थाखायबो माने लाइजाम लिरनानैसै माने सासे मानसिखौ गुबुन दाबसे जायगायाव माने थिनहरनानैसो लाायजोबहरनानै माने गावसिनि सावरायलायनायखौ जेनेबा सावरायनो गोनां जिनिसफोरखौ जेनेबा लाइजामनि गेजेरजोंसो फोसावलायोमोन नाथाय बिदियाव माने गोबां जेंनाखौ जों नुनो मोनदोंमोन नाथाय आथिखालाव मानि बेबायदि न'सिम थाङालासिनो लाइजाम हैनानै थांलाय फैलाय खालामालासिनो बिदिनो गावनि न'निफ्राय गावनि न'निफ्रायनो जेरावबो थाङालासिनो मानि फननि गेजेराव जों खबर लानो हानायखौ जों नुनो मोननाय जाबाय सिगां समाव मानि फन गैयामोन ओ बारा फन ओंखारनायखौ जों नुनो मोननाय जायाखैमोन सिगां समाव नाथाय आथिखालाव गोबां फन माने फनजोंनो मानि मबाइलजोंनो गोबां ओ जाजोबनायखौ जों नुनो मोनबाय बिदिनो माबा मोनसे जेनेबा बायनोबाबो माबा मोनसे जेनेबा मुवा बेसाद बायनोबाबो माबा मोनसे नांगौ जायोबाबो जेरै गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोरखौ नांगौबाबो मानि फननि गेजेरजोंनो आथिखालाव माने अर्डार खालामनानै मोननो हाजोबनायखौ जों नुनो मोनबाय अनलाइननि गेजेरजों
औ
ओ बिदिनो गोबां जेनेबा जानो लों जानाय लोंनायनि बेलायावबो जेनेबा ओ सिगां समाव जा मोनजायोन जा सिगां समाव जा नुफेरामोन बेफोरबायदि जिनिस एबा बिदिनो मेथाइफोरखौ जेनेबा सिगां समावथ' मेथाइ होनाय जिनिसा गैयामोन नाथाय बेफोरखौ गिदिर गिदिर कम्पानिफोराव बानाय बानायनानै माने आथिखालाव गोबां मानसिफोर दिहुननायखौ नुनो मोनबाय लोगोसे सिगां समाव फांखा एबा एसि बेफोरखौ नुनो मोननाय जायामोन मानि गरम जायोबोब्ला ओ मानसिया जेनेबा
गोब्राबमोन आरो
जेन गरम समाव जेनेबा फिफां साया साया थानानैसो मानि गरम जानाय समाव बेफोर फाव माने थानो गोनां जायोमोन नाथाय आथिखालाव न' सिङाव थानानैनो माने फांखा जानानै ओ थानो हायो आरो ना एसिफोर जानानै सिगां समनिफ्राय माने आथि खालाव गोबां जौगाबोनो हमनायखौ नुबोगासिनो बिदिनो आरो जेनेबा सिगां समाव जेनेबा जोङो टाइमजों खारफानायखौ नुनो मोनामोन नाथाय आथिखालाव सम जेब्ला समखौ दिहुनदों अब्ला ओ सम दिहुनाय लोगो लोगोनो जों गासिबो समजों खारफानो रोंनायखौ जों नुनो मोनदों बिदिनो साबसिननिफ्राय हाम सिन साबसिननिफ्राय हामसिन साबसिन हामसिन जानायखौ जों नुनो मोनदों जेरै हान्था मेला खालामनायावनो जेनेबा गारि मथर ओंखारलायबाय जेनेबा आरो जेनेबा गारि मथरजोंबो जेनेबा गावनि नांगौ टाइमखौ जेनेबा गावनि नांगौ सम टाइमाव जेनेबा सौहैयाबा बेनिफ्राय आरो गोख्रैसिन जेनेबा थाब सहैनांगौनि गोनांथि जायोबा मानि ओ बिनि थाखाय ध्रेन। एर'प्लेन बेफोर ओंखारनायखौ जों नुनो मोननाय मोनबाय मानिे बे। फोरनि गेजेरजों जों दसेनो माने दसे जेनेबा। मोनसे जायगायाव ओ मोनसे मथरजों गारिजों। ओ आदा घन्टाफोर लायोबा जेनबा बेब फोराव जेनबा दस मिनिट फास मिनिटफोरजोंनो एर'फ्लेननि गेजेरजों थाब सहैनाय जेनबा बेफोरखौ जों नुनो मोनबाय। बेबायदिनो जोङो। सिगां समाव जा खस्थ'मोन बेफोरनिफ्राय जोङो। बेफोरबायदि खस्थ' जानायखौ जों नुनो मोनला आथिखालाव अब्ला। बेबायदिनो सिगां समनिफ्राय माने आथिखालाव बिदिनो गोबां। जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनबाय।
औ।
अब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां ओ। नोंथांजों ओ सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। बिदिनो माखासे मिथिनो मोनैखौ मिथिनो मोनबाय अब्ला सावरायनायखौ। बावनो दोन्थ' जाासिगोन नामा नोंथां?
औ जागोन दे।
औ दे होमबा नोंथां।
औ।